हेल' नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं।
आङो दायो ओरैनो दङ।
नोंथाङा फ्रिबा आं मोनसे थ्रफ्रिग लाना फैदों बेखौ सावरायनो हागोन नामा।
हागोन दे।
जानाय। लोंनायनि सोमोन्दै
औ दे।
ओ बांगिरियनो जागायजेननोसै जानाय लोंनाय होनोबाथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो गोदोनि दिनावथ' बायनानै मैंखौनो जाासाया बिदिनो न'आव खानानै जायो जेरै न बनो मोनखायो आरो सिब्रु सिब्रुफोरखौबो न'आवनो गायना लायो आरो थास' थास'नियाथ' थास' आथिं थारुन थास' थास' बिसं बिथरराय बिबार गासिखौबो जाजानाय जायो आरोना बेफोर जोङो ान ना गोरान बिदिनो अमा बेदर दाउ बिदिनो दाउ बेदार बेफोरबायदि जों जानाय जायो आरोना। आरो गोनि दिाव गोदोनि दिनाव ब' ओंख्रिफोरखौ बिदिनो बांद्राय थाव होनानै जायामोन दानि दिनावसो गोबां थावनानै जानाय जायो आरो
औ
बेफोरबायदिनो जायो आरो बर'फोरा गोदो गोदोनि दिनावथ' बिदिनो नाफोरखौबो बिदिनो बुरजा बुरजा हमनानै लानानै फोराननानै बिदिनो नाफाम बायदिसिना देनानै नाफाम देनानै बयामाव सोनानै दोननानै बिदि जायोमोन आरो आरो अमा बेदरखौबो बुरजा बुरजा लानानै बेखौ फोराननानै बिदिनो जानै जायो आरो बि दिनो थां इसो फोरमाय
जोंनिथिंबो दायो जानायफोरा जानाय लोंनायफोरा गोबां सोलायनाय जाबाय जेरै नोंथांमोननिथिं जानाय लोंनाया बिदिनो जादों दा जोंनाबो बिदिनो जानाय दं गोदोनिफ्राय गोदोनि मुगानिजों दानि मुगानिजों जानाय लोंनाया सो ओ जेनेबा मिलायला गोदो जेरै जोंनि आबै आबौ बिमा आइ बाबा मोना जेरै जायोमोन बिसोरो जानाय फ्रा माने बांसिन ओम थाव बाहायनायफोरा थावफोरखौबो जोङो नआवनो बेसर फोना लानानै बेसर फोना लानानै थाव फेरेदना लायोमोन जोङो थावफोरखौ बायामोन जों संख्रि संख्रिखौल बायना जायोमोन जोङो। जेरै- बानलु ओ मस्ला बेफोरखौबो जोङो गायजोबोमोन मैगं थाइगंखौ फ्रायनो जों नआव गाैखौबो गायनानै लानाय जायोमोन आरोना गासिखौबो नानै लाइ लाफा बेसर बेफोरखौ जोङो नआवनो गायनानै मोनजोबो बायनाय जाया जों जानायफ्रा बेफोरखौ जोङो बांसिन रुनानै जायो लाफाखौबो जोङो रुनानै जायो खारै संनानै जायो लाइखौबो जोङो रुनानै जायो भाजा एवनानै जायो जेरै जोंनाव दायो दायो जोङो बांसिन मा मैगंखौ जायो बायनानै जानाय जायो आरो मैगं फोरखौ बांसि गायनानै जाला आरो जोङो गायबाबो बा दानि जुगाव मैगङा एम्फौ जाजोबो मोजाङै जाला थांला जों मुलि होआगौ मानि मैगं थाइगंखौ गायनानै मोनजाला आरोना गायनाय जोंल लकेल लकेल जानोबा जोङो बांसिन एम्फौ जानाय बुस्थुखौसो मोनजायो बांसिन एम्फौआ जाजोबो मैगं थाइगंखौ जोङो दायो फोनानै लायो दैलां दायो दैलां बोथोराव जोङो मैथा मोनो फाथो मोनो थाइगिर मोनो फोनानै लानानै दानि दायो लाइ लाफाफोरखौथ मोननाय जाया बेफोरखौ गोजां बोथोरनि मैगं गोजां बोथोरावसो मोननाय जायो
उम
नोंथांमोननिथिं जेनेबा मैगंफोरखौ गायनायफ्रा माबायदि गायो दायो
जोंथिहायथ इदिनो नआवनो जानो थाखाय एसे एसे गायना लानाय जायो आरो जेरै मैथा गोज जा मैथा बांगाल फाथो बेफोरखौ गायनानै जायो आरो नआवनो बिदिनो मैथा बांगाल फोरखौबो नाजों बिदि जानाय जायो मानसिफोर बुंनो लुनानै जायो आरो बिदिनो सान्दुं खारो होननायबो खोनादों आरोना
मैथा बांगाला मोनसे मुलिसो बेयो बे बिफाङा खाथो खाथो बांद्राय गोखैबो नङा बांद्राय गोखाबो जाया
औ
बे मैगंआ मो मोजां सान्दुंनि थाखाय सान्दुं दानगारो
मैथा गोजाफोरखौबो बिदिनो बाथोन जानो मोजां मोनो आरो जेरै नाजोंबो जाजायो सुवाबिनफोरजोंबो जायो आरो आरो गोदोनि दिनावथ' ना ना बेदर खौ बायनायानो जायामोन ना बे ना‌ खौ जानोबाबो फुख्रियावनो फिसिनानै लायो आरो अबावबा फख्रि बबावबा गरखा गुरनाय औ आरो बे बेफोरखौबो बिदिनो जानोबा हाग्राफोराव हाबनानै बिदिनो लायोमोन बिदिनो जानाय
न'आवनो दाउ फिसिबाबो गोदोनि दिनाव दाउ अमा फिसिबाबो बिराद ग्रोम ग्रोम जायोमोन न'आवनो दाउ लकेल बुथारनानै जानो हायोमोन दानि जुगावथ'‌ दाउ आ लाबानो माने गोबावखौनो जोरला माने बेमार आजार जोङो थैजोब नाय जायो बांसिन लाखिनो हाया। दाउ आनो बांसिन बेमार जानाय जायो। जों बेमारजों लाखिनो हाया दाउफोरखौ। बांसिनानो जोंना मेडिसिन होनानै गासिखौबो बाहायनाय जायो नालाय दानि जुगाव ल केल बुस्थुआ खम जालांबाय जोबलांबाय। गोदो आबै आबौमोननि दिनाव जोङो दाउ अमा फिसिबाबो ग्रोम ग्रोम बारि बागान ग्रोम ग्रोम न'आवनो ओ गासिबो बुस्थुफ्रानो सेस थाजोबोमोन। जों खालि संख्रि संख्रिखौल' जायोमोन माने गोदोनि दिनाव। दानि दिनावथ' बानलु संख्रि, थाव, हालदै फोरखौबो जोङो न'आवनो गायनानै लानो हायोमोन। दाथ' जोंनाव न'आव गायनाय हालदै गैया जों बायनानैसो जायो। ओ जोङो लगायनायखौसो मोनो जेरै माइरं गुन्दै लगायदेरनानै हालदैखौबो जेरै फानो ओम बेफोर खौसो मोनो जों लकेल खालामनानै लाबा हालदैया एसेयावनो होबानो नाङो, दानि हालदैया बुरजा बुर जा होनांगौ जायो।
जोंहाथ' बिदिनो लकेल बानायनाय जोंहा दङ जोंहा बानायो हालदैखौ गायो, गायखांनायनि उनाव बिनि बेदरा थांबा बेखौ बुरनानै लासिगोन। ओमफ्राय दै दैयाव सोमनानै दोनसिगोन आरो बेखौ दैयाव एसे रु खांनानै हाखावनानै फोरानो ओमफ्राय बेनि उनाव बेखौ मिसिनाव दै ग्लिनायनि जायो आरो ओमफाय बिदि न'आव बानायनाय हालदिया एसेयानो जि नाङो। बायनो हाथाया बायनो हाल दैैया बारा नाङाबा। आरो बे न'नि न' बानाय नाया एसेयावनो जि मोजां कालार आराम जायो। आरो बेफोर न'आव बानायनायफोरखौ बिदिनो बायदिसिना साबाथाय ओरैनो दैजों गलायनानै लोंबाथाय उदैयाबो मोजां जायो आरो देहानि थाखायबो मोजां आरो।
उम।
बे
जानाय लोंनाया गोदोनि जानाय लोंनायजों दानि जानाय लोंनायजों सोलायनानै जोंनाव माने जोंनि देहायाबो एसे लोरबां जाबाय जोङो थाब थाब लोमजायो गोदोनि समाव जोङो लकेल मैगं जायोमोन नालाय देहा फोराबो मोजां थायोमोन। लोमजानाय साजानाय जायामोन। दाना मा जानानै माबोरै लोमजायो मोनथिस्लाबा जोङो मैगंफोरखौ मुलि होनायखौ मोनजाफ्लांबा दसेनो
उ
दसेनो जेरै जोङो लोमजाला बायनाय जायो। ओ हस्पितालाव लो लोगो लानांगौ जायो माने बांसिनानो मो-ओ-लो-मै-मैगंआव मुलि होखांनाय लोगो लोगोनो दिनैबो मुलि होनानै अखानायैफोरनो खानानै फानोब्ला जोंनि देहायाव बे मुलिया हाबनानै
उम।
जोंनि देहाखौ लोरबां खालामो ना ख्रेबो
उम। जोंथो इदिनो नाखौबो गोबां रोखोमनि स संना जानाय जायो जेरै बिदै होनानै संना जानाय ओरैनो बाथोन जेब जेब फ्राय एवनानै मे नानै बिदिनो बायदि बायदि सङो सावनानै औ इ बिदिनो जायोमोन आरो सिगांनि दिनावथ' बांद्राय थावबो जाखायामोन नालाय आरो गोदोनि दिनाव एसे एनै एसे थाव होनानै एसे एवबाय बेनो जाबाय बांद्राय थाव होनानै जाबाबो देहायाव माबा जायोना सिगांनि मानसिफोरा बेनिखायनो बारा बेमार आजार गैयालासिनो रायजो जाबोदोंमोन दानियाथ' बांद्राय मुलिजोंबो मुलि गोनां होनायखौबो जायो आरो थावफोरखौबो नोगोर जायो नालाय बेनिखायनो बेमार आजाराबो जोबनो थांला दानि दिन दिनाव
मानसिफोराबो गोबाव जोरला थाब थाब थैयो एकस' बोसोर थांला दानि मानसि फ्रा बिनो पन्सास साथि नंगौ ना। दब दब थैलाङो।
सिगांनियाथ एकसनि बारो। बारोमोन।
एकस बिस एकस। थ्रिस बिदि जो जोरोमोन गोदोनि मानसि फ्रा दानि मानसिफ्रा जोरला। आरो गोदोनि मानसि साफा सानै दा बोराय बुरि दङ बिसोरो बेमार आजारबो जानो रोङा। नाथाय दानि मानसिफ्रा गोबां बेमार आजार। बे बेफोर मेदिसिन होनाय मैगं। फोरखौ जानानै थाब थाब लोमजायो साजायो दानि गथफ्राबो बिराद थाब थाब लोमजायो बिराद फैसा खारो मुलि बायनानै जाहोनानै लोंहोनानै। बिजि थुनानै बेरा बेदियावनो। सप्तासेयावनो खननै खनथाम लोमजायो आरोखि। दानि गथफोरा गोदोनि गथ। फ्रा। जोंनो गोदोनि एसे मुलि होयि बुस्थु मोनजाबोनाय नालाय जोंबो दायो बारा लोम जाया साजाया आरो नोंथाङालाय माबायदि।
देहाया। बिदिनोसै बारा लोमजायाबो मायाबो बिदिनो मोजां। आरो आंङो प्रेक्टिस खालामबाय थायोना इदिनो मोनाबिलि फुंफोराव।
बेनि थाखायनो एसे बिदिनो मोजां आरो देहानि थाखाय गावबा गाव थाल लायाबा सोर थाल लानो बिदि होननानै फुं फुङाव प्रेक्टिस खालाम।
नोंथांमोनालाय बोरै।
आंना देहाया बांद्राय लोमजानाय साजानाय गैया बोसोरफ्राव खनसेफोर खर सानायफोर लोमजायो अखा सिजाबा बिदिनिफ्राय बांद्राय बेमार गोसाबो जाया बेमार गोसा जानायबो जाया जोंनि नखराव बिदिनो मेडिसिन दोन। होनाय मैगंफोरखौ बांसिन जाया जेरै बांसिन मा मायाव मुलि होनब्ला फानथाव बिलाथि जिंखा बेफोराव बेफोराव बांसिन मुलि होनाय जायो आरोना जों नआवनो आलु। गायनानै आलु गायनानै लायो लाव गायनानै लायो खुमब्रा बेफोरखौ जोंङो जायो नआवनो जों बांसिनै बायनाय मैगंबाबो जों लकेल मैगंखौसो बायनानै जायो नाय। थ होआबानो जाया बे जिंखाखौ जोंङो बांसिन बायना जाया।
इदि जों। बेयावथ ओरै आलु गायबाबो आलुआबो गोबाव समहालागै दैज्लांफोरावबो आराम थिनानै जाजायो।
औ दे रायलाय नोंथांजों रायलायनांगौआ एसेनोसै दे बिदिब्ला बेयावनो टपिकखौ फोजोबनाय जासिगोन।
ओं।